हेलौ खोनादोंना नों थाङा
औ खोनादों
ओ आङो नोंथांनि सेराव दा हाबा बर'फोरनि हाबानि बागै ओ एसे बे आयदानि बागै एसे आं बुंनो सानदों बुंनो हागोन ना?
औ बुंनो हागोन नोंथां बुंजायो।
ओ हाबाया जादों हौवा आरो हिनजावजों जुलि जानाय जुलि लालायनाय रायजो जानाय मानसि माहारिनि मोनसे दोरोङारि खान्थि नङा होनबा
औ नंगौ
मानसिनि अनगायैबो गासै जिब जिबिफोरानो जुलि जायो नाथाय थेवबाबो मानसिफोरनि जुलिया एसे आलादायै आरो बे बियो गावबा गाव थि खान्थिनि गेजेरजों जुलि जाबोदों आरो बर'फोरनियाव बेफोरबायदि माखासे जोंनियाव हाबाफोर दङ जायखौ जोङो रादाय हाबा दउथु हाबा गोरजिया हाबा आरो बालन्दा हाबा बिहारि हाबा बेफोरखौ मोनबोनो हादों एबा खोनाबोयो नङा नोंथां आरो जों नुनो मोनो बेफोरबाय दि हाबाखौ ओ रादाय हा बायाव जोङो बेफोरबायदि जेनेबा बा बिमा बिफा न'खरनि गासैखौबो नायनानै खान्थिनि गेजेरजों फिसाज्ला एबा फिसाजोखौ हाबा होनायखौ नुनो मोनो।
औ
बा गामिनि न'खरनि गासैखौबो मानसिजों मानिलायनानै एब बा लायनानै जों सासे सिख्लानि न'आव सासे सेंग्रा लाहा थाङो जेनेबा हिनजाव गोदान नायनो बिनिफ्राय जोङो बिसिनिफाय बिसिनिफायबो गनायनाय मोनोबा जोंनि आरो नायनो थांनाय फोरनिबो गनायनाय मोनलायलायोबा गोरोबलायोबा अबा जों बे हाबाखौ खौ बानायनाय जायो जायखौ जोङो रादाय हाबा होननानै बुंनाय जायो। बेफोरबायदिनो आरो दावथु हाबायाबो जोंनि बर'फोरनि हाबायावनो मोनसे नेमखान्थि दं आरो बेफोर नेमखान्थिनिखौ मावफुंनाय एबा हाखाव दावरा फिथा फिसौ हाबा होनाय खान्थिखौ दावथु हाबा बुंनाय जायो । जेरैबायदि ओ बेफोरबायदि दावथु हाबायाव जोंनिया खारस'नाय एबा दोरखारलायनाया गोलैयो मानो होनबाना खारस'नाय हाबा आ रो दोरखारलायनाय हाबायाव बाराद्राय एसेबां ओ नेमखान्थिजों हाबा होनाय जाया बांसिनानो हाखा दावरायै जायो मानो होनबाना बिसोरो रावनिबो पारमिसन मोननाय बायदि जाया एबा रावनिबो गनायथि मोनैनि थाखायनो बिसोरो बे हाबाखौ हाखा दावराजों ओ नेमखान्थिफोरखौ आबुङै खालामामनाय जाया एबा फिसा फिसा फिनला बेफोर हाबाखौ होनाय नुनो मोनो जोङो ।गोलाव हाबाखौ जों होनाय बायदिखौ नुनो मोना जेबायदि आरो गोर्जिया हाबा गोर्जिया हाबाखौबोथ' जों गोबां नुबोनो मोनदों। नङा जानो नोंथां जेरैबायदि ओ हा सोरनिबा न'खराव जेनेबा ओ फिसा हौवा गैयाबा जायनि न'आव फिसाजो बिलाइगोन बिसा न'खौ सुंथानानै लाखिनो थाखाय बेखौ सुंथा लाखिनो थाखाय गावनि फिसाजोखौ सासे सेंग्रानो हाबा होनाय जायो आरो बेनि उनाव बे सेंग्राखौ गावसिनि न'आव गोरजिया लाखिनाय जायो। बेखौनो जोङो गोरजिया हाबा होनना बुंनाय जायो न'खरखौ नायनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि गोरजि हाबाखौ लानाय जायो मानो होनबोना खायफा मानसिनाव फिसाला गैया जायो जायनि थाखाय बिमा बिफाया गावसोरखौबो साननानै आरो गावनि फिसायाबो फिसाजोआबो गावनि बिमाफोरफोरखौ साननानै न'खरखौ साननानै गोरजिया हाबाखौ गनायनानै लायो आरो न'आवनो थानो नाजायो आरो बालन्दा बालन्दा बालन्दा हाबाखौबो नोंथाङा खोनादों जानो हागौ।
औ खोनादों आंबो माने बुंनो सान
औ औ। र' जेनबा बालन्दा हाबायाबो बिदिनो हिनजाव थैजानानै उनाव गोदान हाबा लानायखौ बालन्दा हाबा होनना बुंनाय जायो ।आरो बिनि बागै नोंथाङा आंनिसाय एसे मोजांसिनै बुं ओ मोजांसिन एसे आंनो फोरमायनो हायोबा आं बेखौ मिजिंथिदों।
जेरै नोंथां बुंनाय बायदि माने आंबो बे हाबानि सोमोन्दै माने हाबाखौ मा होननाय जायो आंबो फोरमायनो सानदों आरो ना। माने जोङो हाबा होनोब्ला सासे हौवा आरो सासे हिनजाव बे सानै मानसिनि गेजेराव माने जोङो रादाय खानायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ।
माने जोङो बे रादाय खानाय एबा बे गोथार जुलिखौ माने जोङो बे हौवा हौवा गोदान एबा हिनजाव गो दान माने बिसोर सानैजों लोगोसे माने गोदान जिबन एबा गोदान संसार जानायनि रादाय खानाय एबा थांखि लानाय जों बेखौ मिथिनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ।
आङो बुंनो सानदों माने जेरैहाय माने जोङो जोंनि समाजफोराव माने जोंनि बर' हारियाव माने जोङो हाबाखौ ब हाबा होननायखौ माने जोङो बुहुत गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननाय नुनो मोनो आ रो। जेरै औ जेरै नों थाङा बुंदोंमोन जेरैहाय बुंलांबाय ओ बिदिनो माने रादाय खानाय हाबा एबा बालन्दाफोरनि हाबा एबा दाउथु खानाय बिदिनो हाब बा माने जोङो बिदिनो ओरैबायदि गुबुन गुबुननि जोङो नुनो मोनो आरो ना। आरो ओमफ्राय आं बुंनो सानदों जेनेबा जोङो बे हाबाखौ माने जोङो मानो थाखाय खालामो आं माने बेखौ फोरमायनो सानदों आरो ना। जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय सासे सासे हौवा एबा सासे हिनजाव बिसोरनि रादाय खानाय। माने जोंथ' जोंनि जिब'नाव माने जोङो अरायबो हारसिङै थानो हाया हाया जायोना माने जों जों फोर जोंनि जिब'नाव माने जों लोगो नांगौ जायो
ओं नोंगौ
जोङो माने गासै समावबो जोंङो हारसिङै थानो हाया। जोंनो लोगो नांगौ जाथारो बेनि थाखाय माने जोंफोरो बे हाबा रादाय खानाय एबा गोथार जुलि माने जो सासे हौवा आमफाय सासे जे हिनजावसा बिसोरनि गेजेराव माने जों गोरोबलायनानै जोंङो गोदानहै संसार जानो बिनि थाखाय माने जोंङो हाबा बे रादायखौ लानाय जायो आरो ना। औ नंगौना नों थां औ आरो माने आं बुं माने आं बुंबावनो सानदों माने जेरैहाय जोंनि समाजफोराव माने जोंनि बर माने हारियाव आरोना जोंफोर नुनो मोनो आरो ना। माने बुहुत बुहुत गुबुन गुबुन रो खोमनि हाबाफोर जेरैहाय माने औ जेरैहाय जों नुनो मोनो माने जोंङो बुंङोब्ला आरो ना माने सासे हौवाजों हौवा हाबा जाबोला माने बेफोरखौ माने जों नुनो मोनो आरो ना माने बेखौनो माने बालनदा हाबा होननाय बुंनाय जादों नोंथां न'
औ औ
जेरैहाय ओमफाय जों नुनो मोनो माने दाउथु खानाय बिदि हाबाफोर माने
उम
बुंनो थाङोबा माने सासे सासे माने हौवा एबा सासे सिख्ला माने बिसोरो सोरबा सासे सिख्लाया हौवानियाव माने खारसननानै थांबोला माने बे हाबाखौ जोंङो दावथु खानायना हाबा बेखौ बुङोदां आरो न नोंथां नंगौना
औ
औ
औ नंगौ
औ नोंथांङाबो दायो एसे मालाय हाबानि बादै मा बुंबावनो सानो आरो
औ औ जेरै नोंथांनि बुंनाय बायदिनो हाबाखौ गुबुन गुबुन रोखोमै जेरै आं बुंनाय बादि बुंदों नंगौ बेयो ओमफ्राय आरो जोंङो हाबाखौ गुबुन गुबुन गामियाव बेलेग बेलेग नेमिबो जों खुंनायखौ नुनो मोनो जेनेबा गासिबो गामियाव एखे रोखोमै हाबा खुंनायाबो मालाबा समाव जाया बेफोरो बेलेग बेलेग नेमबो थायो जों बेखौ मिथिगौ आरो बे हाबो बेजों लोगोसे जोंनिया माखासे नेमफोर दंङ
औ बुंनो हागोन नोंथां
जेरैबायदि जोङो हाबायाव माखासे बिबानफोर थायो जेरै दोहोरोम बिबान ओमफ्राय माइनाव बिबान बिमा बिफानि मान बिबान रायजोनि बिबान लावखार बिब बिबान इफोरखौनो नुदों जानो हागौ ना जेरै लावखार बिबाना खौथ मिथिखागौ जेनेबा जों हिनजाव गोदान लायनो थांबाथाय जों लावखार बिबानखौ लांनांगौ जायो आरो इफोरबायदि आरो दोहोरोम बिबान दोहोरोमखौ लानानैसो जोङो जेनेबा मोनसे धोरोमनि गेजेरजोंसो जों मोनसे साखि लानानै जों बे हाबाखौ खुंनाय जायो बे नंगौना नोंथां
औ नोंथां
आरो जेरै आरो माइनाव बिबानाबो बेफोरबायदिनो जेनेबा जोङो जोंनि बिमा माइनाव हिसाबै जो ब्ला जोंनि हिनजाव गोदान गोदान लाबोगोन अब्ला जों बेखौ मोजाङै बरायनायजों आरो जोंनि माइनावखौ मोजाङै फालिनाय एबा नेम खानथिनि गेजेरजों फुजिनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बिमा बिफानि बेफोरबायदि मान बावनाय जेनेबा बिमा बिफाया गावसिनि बिबानखौ बिबाननि बागै जेनेबा जा एसे राइजो माबा माबि होनाय जेनेबा खामानिफोर इफोरबायदि मावनायखौ जों हाबायावबो नुनो मोनो रायजो बिबानाब बो बेफोरबायदिनो जोङो रायजोनि माखासे नेमफोरखौ मानिनानै आरो गासिबो रायजोफोरखौ ज' गावनि आवथायाव लानानै हाबा मोनसे हाबाखौ जों खुंनाय जायो रायजोनि गेजेरजोंसो जोङो हाबाखौ मोजाङै गाजा गोमजायै खुंनो हायो रायजो गैयालासिनो जोङो हाबाखौ खुङोबा जों जेबो बाराद्राय एसेबां गोजोननाय मोना सिरि सिरि हाबाखौ जोङो बाराद्राय एसेबां ओ मोजांखौ नुहरनाय मोना मानो होनबाना रायजोनि हाबायाव जोंनिया गाजा गोमजा थायो रंजा खुसि थायो मिनि रंजा गासैजोंबो रंजानाय बाजानाय बेफोरबायदि आरो रायजोफो फोरनो जाहोनाय लोंहोनाय मोसानाय एफोरो बेफोरखौथ' नुनो मोन जानांगौ आरो बे हाबाजों लोगोसे जोंहा उनाव इदिनो हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो ओंखाम खुरना होनाय जायखौ जोङो बुङो ओ हाथासुनि हाथासुनिया द' बर'नि थाखाय मोनसे गोनांथार हायब हायब तासुनि गैयाबा जोंना हाबाया जाफुङा होननानै जोङो मिथिनो हायो खोनादों ना नोंथाङा हादादस हाथासुनि खुननायजों जोंनिया हाबाया आबुं जायो होननानै खोनायो बेखौनो आङो दिनै ओ बेखौ बुंनो फोरमायनो सानदों जोङो हाबायाव जोङो अनला ओंख्रि इफोरबायदि संनानै हिनजाव गोदानखौ देहो अनला गुन्दै देहोनै संनानै हौवा गोदाननो ओंखाम खुरहोनायखौ नुनो मोनो। आरो बे हिनजाव गोदान खुरनायखौ हौवा गोदाना खबेसे खब'नै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय आरो जोङो बेफोरबायदि हाबायाव गोबां आइजें आयला बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो। बे हाबानि गेजेरजों ओ हाबानि बेफोरबायदि गासैबो नेम निथिखौ मानिनानै खुंनायखौनो जोङो नुनो मोनो। ओ ओमफाय दा आङो बे हाबानि बागै ए-एसेबांखौनो बुंनो सानबाय आरो नोंथांनिफ्राय आङो जा जा एसे मोजांसिनै ओ बुंनायमोनद दों एबा बिबुंथि होनायखौ मोनदों आं गोजोननाय थाबाय साबायखर नोंथां नोंथांनिसिम। ओ दिनै एसे एनावसै
औ गोजोन्थों।